हेल'।
ओह नोंथाङा ओरैनो दंना?
औ औ नोंथां दोङो।
ओम। नोंथांजों नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव लायरायनो हागोन नामा?
औ रायज्लायजागोन।
ओ जब आरो बिजनेसनि फारागथि जोङो माने जब मावबा जोङो मा मा बेनिफिटस मोनो आरो बिजनेस मावबा जोङो मा मा बेनिफिटस बेफोरनि बागै आरो ओ नोंथाङा फोरमायग्रोगोन ना ना आं फोरमायग्रोनांगौ गिबियाव?
ओ फोरमायजायो ओ गिबियावनो ओ जिहेतु जोङो मिथिखायो जोङो जेब्ला जब होनना बुंबा थ' होनबा जों साख्रि होनना बुङा नङा होनब्ला जों जास साख्रि मावनाय जोङो मोनथि खायो जोङो साख्रिखौ ओ माबादि जेहाय मावो बा साख्रि होनना बुङोब्ला जोङो सोरनिबा सिङाव थानानै बा सोरनिबा ओ गाहायाव थानानै ओ जोङो जेब्ला जोङो मोनसे समनि थाखाय मोनसे गोबाव समनि थाखाय जों खामानिफोरखौ मावनाय जायो अब्ला जों बेखौ खौनो मोनसे साखरि होननानै जोङो मिथिखायो जिहेथु जोङो जेब्ला जोङो ओ गोदो गोदाय समावथ जोंहा बेफोर जेबो साखरि मावनायफोराथ जोंहा जेबोआनो गैयामोन। जब मावनायफोरा जिहेथु गोदो गोदायनि समाव जोंफोर थ ओ बेफोरबायदि जेबो ओ खामानि मावनाय जायामोन जेराव जोङो गोदोनि स माव जोंहाथ बेफोरबायदि ओ फैसा थाखानिबो आंखाल जायामोन नाथाय दिनै ओ जुगजों लोगोसे दिनै ओ जोंहा सोलो गोबां सोलायबोबाय जेरावहाय जोंहा ओ नै थाखा फैसानि गोनांथि जानानै फैबाय जेराव जोङो दिनै ओ बेफोरबायदिनो जों साख्रिफोरनि थाखाय ओ गोबां जों खस्थ खालामनो गोनां जायो दिनै ओ साख्रिफोरनि थाखाय जों दिनै मानसिफोरा बांसिनानो दिनै ओ खस्थ खालामगासिनो दङ साख्रि मोननो थाखाय जेराव जों साख्रि साख्रि मोनोब्लासो जोङो गोबां फैसा थाखाखौ जोङो मोननो हायो जाहाथे जों गोबाव समनि थाखाय जोङो फैसा थाखा मोनबाय थायो बेयाव जोङ खामानिखौ मावहैबाय थानो हायो। आरो जोङो बिदिनो जोङो समाव साख्रिनि बाथ्रा बुङोब्ला जों गोबां ओ जेंनाखौ जों नुनो मोनो साख्रि मोननाया दानि जुगाव इसेबां गोरलै नंला ओ जेराव जोङो दिनै गोबां ओ नाजानांगौ जायो गोबां दिनैहाय ओ हाजार हाजार लाख लाख मान साख्रि मोननो थाखाय जोङो दिनैनि समावथ जोंहा गोबां जोंहा उसु उ एसेबां गोब्राब जानाय खलाया जों जुदि साख्रिफोरबो अबावबाफोर जुदि ओ ओ लांदां जानानै थायोब्ला मासि ओ ओंखारनानै थायोब्ला बेवहाय जोङो मोजाङैनो ओ अनलाइन बा एप्लाइ खालामनानै जोङो ओ दोननो हायो नाथाय गोदोनि समाव जोङो ओ जेबो मोनन्थियामोन जेराव जोंहा जिहेतु जोंहा ससियेल मिडियाबो गैयामोन मबाइल फनबो गैयामोन बै समावहाय जोङो ओ गोबां जोङो जायगायावसो थांनानै जों गोबां गोजान गोजान जायगायाव थांनानै जोङो गुवाहाटिफोरबायायदि जायगायाव थांनानैसो जोङो ओ नायनो गोनां जायोमोन जेराव जोङो अबावबाफोर साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारदों नामा बेफोरखौ जोङो ओ खौरां बिलाइनि गेजेरजोंसो जोङो मोननो हायोमोन ओ बेखौबो जोंनिया रां रुफानि जोबोद आंखालोन मानो होनना बुङोब्ला जों थांलाय फैलायनि थाखाय इसेबां जोंहा हान्था ओ मेलाया मोजां नङामोन जेरावहाय जोङो साख्रिफोरनि सोमोन्दै ओ मिथिनाया जोबोद गोब्राबमोन बेनिखायनो जों गोदो गोदायनि समाव साख्रि मावनायाबो जोंनि बर ओनसोलफोराव जोबोर खममोन नाथाय दिनैनि समाव जिहेथु ओ जोंनि ओनसोलावबो जेराव जोङो मबाइल फन बा बायदिसिना ससियेल मिड या आरो खौरां बिजों बा निउस पेपारफ्रा जोंनि ओनसोलफोरावबो बांसिनै ओ दिनैनि समाव बाहायजायो बा जा बायदि ओ सुबिदा जानांगौ बेफोरबायदि सुबिदाखौ जोंनि ओनसोलफोरावबो बरफ थाग्रा खुलि फोरावबो ओ मोनजोबनो हादों दा नोंथाङा फोरमायजों बुंदों दे ओ साख्रि आरो जों फालांगि खालाम हाय बबे मोनसेयाव जोङो बांसिनहाय ओ बिजनेस जब आरो बिजनेस होनना बुङो नोंथाङा जिहेथु जोङो जब आरो बिजनेसनि गेजेराव माबायदि फाराग होनना बुंदों जिहेतु ओ जब होन्ना बुङोबाथ जों मिथिखायो जिहेतु सोरनिबा सिङाव थानानै बा सोरनिबा आन्दाराव थानानै जोङो ओ मोनसे गोबाव समनि थाखाय थाखाय जेनेबा मोनसे थिखानाय सम थाखायो बे समसिम जों खामानिखौ ओ मावबाय थानो हायो ओ जब होनना बुंब्ला जों मोननै रोखोमनि थायो जेराव जोङो ओ प्राइभेट सेक्टर आरो मोनसे जों गभारनमेन्ट सेक्टर। जेराव जों बेनि गभर्नमेन्ट सेक्टरावबो जोङो ओ गोबाव सम जों दजि बोसोराव लासै जोङो जुदि ओ साखरि मोनोबा मावनो हायो बेनि उनाव जों पेनसनारि मोनो लोगोसे जोङो प्राइभेट सेक्टराव जोङो ओ जोङो प्राइभेट सेक्टराव जोङोओ बिगोमाजों जोङो रायज्लाय रायज्लायनानै लाखायो जिहेथु ओ बबे समसिम मावनो मोनगोन बा बबे समसिम मावनो मोना बेयो जेबो थिखानाय सम थाया ओ थिखानाय सम थायोब्लाबो नाथाय ओ गोबां रिस्कि दं मानो हो अब्ला माब्लाबा समाव जुदि नों खामानिफोरखौ मोजाङै मावनो हायाब्ला बा बेमार आजार जानानै खामानिफोरखौ थांनो हायाब्ला नोंखौ ओ उन समाव जयेन जाफिननो होआबो जानो हानाय बिसोरबायदिनो गोबां बाथ्रा सिगाङाव जुदि बिजनेसनि खोथा होननानै बुंनो थाङोब्ला दिनैथ जोङो बिजनेसनि खोथा होनना बुङोबा जोङो फैसानि फैसा गोबां आरजिनो हायो होननानै बुङो मानसिफ्रा नंगौ जुदि बिजनेसफोरा जुदि मोजाङैनो सोलियोब्ला जोङो गोदेर गेदेर गेदेर बिजनेस जुदि मावोब्ला जोङो साख पि फोराबो ओ बिजनेस बिजनेसनि फैसा जों जेबो ओ माबा होनो हाया जेनबा ओ जोङो रुजुथाय होनो हाया जेराव जोङो साख्रि मावोबा जों गेदेर साख्रि मावोब्ला जों नोंगौ फैसा मोननानै एसे बुरजा नाथाय जोङो बिजनेस मावोब्ला जोङो ओ जा फारसेथिंनिफ्राय जों नायनो थाङोबा जोङो फ्रिदम जेब्ला जों उदांस्रिनि खोथ था बुङोब्ला जोङो बिजनेस मावनायाव जोङो बांसिन उदांस्रि ओ थानायखौ जों नुनो मोनो जिहेथु ओ गावनि गोसोबायदि मावनो हायो गावनि गोसो सो बायदि थानो हायो माब्लाबा मावनो गोससोमावनो हायो मावनो गोसो गैयाबा थानो हायो बेफोरबायदि आरो लोगोसेनो ओ ओ बिजनेस मावोब्ला नों गुबुन ओ गावनि आन्दाराव मानसि सोनासो होनो हायो खामानि मावनो थाखाय दा बेफोरबायदिनो गोबां जों बिथिङाव जों फैसा आरजि जिनायखौ जों नुनो मोनो दा बेफोरबायदि नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जिहेतु ओ गोदो गोदाय जोंनि ओनसोलाव माबाय जिहाय बिजनेस मावोमोन आरो दिनैनि समाव माबायदि बिजनेज मावो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन दे नोंथां नोंथाङा मोजाङैनो फोरमायलांबाय आंबो आंनि मोन्दांथिखौ एसे फोरमायना होनोसै गोदो गोदाय माने बांसिन जबा गैयामोन माने बांसिन बिदिनो नआव खेथि मावनानै माने नआवनो जायोमोन माने गोदोहाय माने बां सिन रांनि आंखाल जायामोन गोदो माने बांसिन बुस्थुआनो माने नआव मोननाय जायोमोन जेरै मैगं थाइगंफ्राथ नआवनो थाख खायो अखल माने संख्रिफोरल' बायनाय जायोमोन न'आव माने गोदो गोदायनि दिनाव दानि जुगाव माने गासिखौबो माने बायजोबना नांगौ जायोनो रांनि जोबोद गोनां जायो दा रांनि थाखायनो गोनांथि जाबाय नालाय नोङो जब माबा बिजनेस माबा मोनसे मावनांगौ जायो बे जब बिजनेसाव नोङो दानि जुगावथ' बांसिन माने बिजनेस मावबाय बांसिन बेफारि मावबाय बिनि थाखायनो माने बिजनेसा बांद्राय एसेबां मोजां जाला माने जाबाबो माने बिजनेसमेनफ्रा बारा जाबाय बे बेफारिफ्रा बारा जाबाय बिनि थाखायनो माने बिजनेसा बारा मोजां जाला आरो दानि जुगाव बांसिनानो माने दायो जबाव माने गोसो होयो खिन्थु जबाव माने मोननो नागिरा जाालला मोनला आरो बे प्राइभेट जायफोरा बे आइ टि आइ कर्सफोर लादों बायदिसिना आखाइनि बिद्दा बायदिना सोलोंनानै खामानि मावनो थांदों बेफोरलाय एसे एल रां खामायनानै फैनो हादों बिदिनो अबा फोर सोरबा गोजान गोजान जायगायाव थांदों बेफोर खामानि मावनानै फैदों बिदिनो
बिदिनो गामि एरियाफ्राव बांसिनानो माने ओरैनो थानायखौ नुनो मोनो बिसोरो माने बिदिनो गो-गोबां फरायनानै माने जब फोर मोननो हाया जायो आरो बिसोर माने जबफोर मावगोन सानबाबो माने बिसोर मावनोनो हाया जायो मानोना बिसोरो मोजाङै माने फराया फरायनानै फैनाय जायाखै माने बिसोरो मोजाङै फारसेनिफ्राय माने ए टु जेट रोंनानै फैयाखै माने बिसोरो मोनसेबो इन्टारभिउ माने क्रेक खालामनो हायि मानसिफोर दं माने ओरैनो फरायनानै माने पास्ल' जालांबाय थायो बिदि माने जबफोरखौबो ओरैनो क्रेक खालामनो हाया इन्टारभिउफोरखौ बि नि थाखायनो माने बांसिन मानसिफ्रा बेखाराव थानो गोनां जायो आरो बिदिनो बि थाखायनो माने बांसिनानो हाजिरा खामला बायदिसिनााव बांसिन थांनाय नुनो मोनो बेयाव माने बिदिनो हाजिरा खामलाखौथ' बांद्राय इसेबां गोबाव मावनो हाया जोङो मानसियाबो खस्थ' मोनो देहाफ्राबो दु-दुरबल जालाङो जालाङो नोरजिया जालाङो बिदिनो बिनि थाखायनो माने जबफोर मावोबा जेनेबा एसे देहायाबो फ्रियाव थायो ओमफ्राय एसे टेनसना फ्रि जा जायो आरो ओमफ्राय बिजनेसावबो माने माब्लाबाफोर नोङो प्रफिटबो जानो हागौ मालाबाबो नोङो लसबो जानो हागौ आरो आरो दानि दानि जुगाव एसे बिजनेसफोरखौ माने एसे थगायसै माने बांद्राय एसेबां मोजां सोलिनो नागिरला बिजनेसा माने बेफारफ्राथ' बारा इसेबां हेभि सोलिला आंनि नुनायाव आरो माने बांसिनानो ओरैनो थायो नालाय बांसिन जबफोर मोननो नागिरला बेनि थाखायनो बिज नेसफ्राव बांसिन खारो आरो जायफोरो बे थांना थानो थाखायल' जि सानदों बिसोरो माने गोजोननाय दं आरोना बिसोर जेरै- न'फोराव जे बे बायदिसिना आबादफोर खालामना लादों जेरै- साफाथ होन गय बिफां फोर बुरजा बुरजा गायना लादों बेफोर माने गाव गाव माने न'खराव स'लिनो थाखाय न'आवनो थाजोबनायखाय बिसोर माने जबबो मावा जब मावाबाबो जायो माने बिसिनिया जब मावाबाबो आरो बिजनेसफोर मावाबाबो माने न'खरावनो सोलिनो हायो आरो बिसोरा आरो जायफोरो जे जायफोरा न'फ्राव हा बां गैया बेफोरो माने बेलेग गोजानफ्राव खारनानै माने मावहैआबानो उफाय गैयै जायो बिनि थाखाय माने जब आरो बिजनेसनि फारागा माने बिदिनोसै जेनेबा गाव गावनि सुबिदानि थाखाय सोरबा सोरबा बिजनेसाव बिदिनो थाखा गोनांफ्रा माने रांफ्रा बुरजा गोनांफ्रा माने बिजनेसफोराव बांसिन चान्स मानो बायदिसिना फैसा थाखाफोर थायोबा, बिदिनो रां रुफा गैयि मानसिफ्राथ' बिजनेसाव आगानखौनो होनो हाया बिदिनो हाजार, दुइ हाजार फोरजोंथ' बिजनेसा जाया नालाय बिदिनो लाख लाख थाखा नांगौ जायो। बिदिनो बिजनेसा बिदिनो थाइसे थाइनैजों सोलिनाय नङा बिनो बिजनेसा एसे बुरजा नांगौ। बिनि थाखायनो माने सुबुं माहारिया माने बिजनेस बिजनेसाव मावबाबो ओरै लुकसान आरो जबखौ मोननो नागिरा, जबखौ मोनबाबो माने ओरै सेलारिफ्राबो बारा एसेबांद्राय बुरजा जानो नागिरा माने मासावसो मोननाय जायो। बिदिनो सुबुं माहारिनोथ' दिनावनो दिन खरसा जायो, दैलिग साम फ्रामबो जानाय लोंनायनि फैसानो थाङो। थांलाय फैलाय हान्था मेला बायदिसिना खरसा थायो। बेयावनो माने जबाबो माने आं सानो थाङोबा जबाबो मोजां नङा आरो बारा एसेबांद्राय। मासावसो मोननाय फैसा नालाय खरसाया दैलिक जायो बिनि थाखायनो माने मासाव मोननाय फैसाया माने ज'लाय मोनो खिन्थु दाहार जाना थाजोबखायो आरो। दाहार जाना थाजोबनायावनो माने खौ मानो इयो सेलारि मोनजासिमावनो माने खांबाथाय गाव माने बेखौ सुख' हरफिननायावनो गावनो जिर' जाफिनो आरो बिनि जे माने
बिदिनो गावनाव माने दाहारा जागोरजोबना थाखानानै माने जब मावाबो माने एसेबो फायदा गैयै जायो। रो ना
औ औ
बिजनेसफ्राबो माने बिदिनो जायो। खायसे मोजां बिजनेस मोनबासो मोनबाय मोनाबाथ' नोङो बेयावबो दाहा ला जालाजोबगोन बिदिनो बायदिसिना थाखा फैसाफ्राव सोरनावबा लाथ'नाय दाहार, रिन, सुदफोर लानानै नोङो बिजनेसफोर मावबाबो बिजनेसा बा बोरैबा जाफ्लांबासो जाबाय, जायाबाथ' नोंनिया सुटनि दाहारफ्रा बारायलांबाय थागोन बारायलांबाय थागोन बिदिनो नोंहा आ इंखामा नो हरनो हायाबा नोंहा इदिनो गोबां माइनासाव थांगोन नोंनिया इनखामनिफ्राय उल्था दाहारासो बारा जालांगोन इनि थाखायनो माने जबाबो एसे मोजां बिजनेस नङाबा, जबा माने मो जां जब जानांगौ जेरै बिदिनो पार मान्थ अवान लाख अवान लाख फिफ्टि थावजेन बेफोरबायदि जानांगौ एसे बुरजा सेलारि मोन जानांगौ बिदिनो टेन टुइन्टि थावजेनाव माव नानै माने जेबो लाब जाया आरो बिदिनो न'खराव जेने थेने सोलिथनोल' हायो, बिदिनो जेबो माबा मोनसे प्रब्लेमफोर जायोबा, बेमार आजारफोर जाबा माने जबफोरजों हानो नागिरा आरो बिदिनो बिजनेसफ्राबो बिदिनो हायो सोरबा सोरबा बिजनेसमेनफ्राबो फैसा थाखा बुरजा बुरजाफ्रा बुरजा बुरजा प्रफिट मोनो। दैलिख दिनावनो माने जबनि मासाव मोननाय सेलारिखौ दिनावनो बोखांनो हायो।